हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनाबाय।
अ' आदसा ओ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ।
ओ नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो होननानैसो आं नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
आदसा ओ दा नोंथांनिसिम आङो माखासे सोंलु सोंनोबो लुबैदों। आरो नोंथांजों सावरायनोबो लुबैदों। ओ नोंथाङा जोंनि दोरोङारि दामजुफोरनि सोमोन्दैथ' मिथिखागौ जानांगौ?
औ
अ दा जोंहाथ' गोबां दोरोङारि दामजुफोर दङ।
औ
जेरैहाय खाम दङ, सिफुं दङ, जथा दङ, सेरजा दङ, गंगना दङ, थरखा दङ नङा होनबा?
औ ओं।
गिबियावनो ओ मोनसे आय दा लानो सानबाय। ओ सिफुंनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिथिगौ नामा?
फोरनि सोमोन्दै।
आतसा दा ओ सिफुंनि बेलायाव जोंहा सिफुङा माजों बानायजानाय बेखौथ' मिथिखागौ नोंथाङा?
औवाजों बानायो खोना।
औ औवाजों बानायो। नोंगौ नोंगौ। औवाजोंनो बानायो सिफुंखौ। दा ओ सिफुुंआव मोनबेसे गुदुं थाना गुदुं लानाय जायो बेखौ मिथिगौ नोंथाङा?
ओ स्नि ना माबायदि गुदुं लानाय जायो खोना।
औ औ नोंथाङा माने मोजाङै मोनथिजोबा आरो ना?
औ मिथिजोबब्ला मोजाङै।
ओ गासै बेनो जोङो मोनथिनियानो थायो
औ।
दा ओ नोंथाङा सिफुंनि रैसुमै गोदै देंखोखौ खोनादों ना खोनायाखै?
खोनादों।
ओ नों थाङा जेब्ला बे सिफुंनि रैसुमै गारांखौ खोनायो अब्ला गोसोफोरा माबायदि जायो?
मोजां मोनो। गोसोखौ औ।
जेब्ला जोङो सिफुं दामो अब्ला सल' बा देंखो बोनो गोसो जायोना?
औ
औ नंगौ थिगनो दं मोजाङानो दा नोंथाङा बुंनि सोमोन्दैथ' बारा मोजां मोनथिला थेवबो आङो माने गुबुन मोनसे मोन आयदासिम बारलांनो सानदों नोंथाङा खामनि सोमोन्दैथ' मोजाङैनो मिथिगौ जानांगौ
एसे एमथि
आतसा नोंथाङा जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ फोरमायनानै होदो
आंखौ माजों बानायनाय जायो बेखौ आं बांद्राय मिथिया थेवबो
औ औ जाखिनि मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला गाहाम जायो
अ बांद्रायथ' आं फोरमायनो हानाय नङा माने आं बिफोरनि सोमोन्दै
आसा आ नोंथांनो आंबो जाखिनि आं मिथिगौ आं बेखौ फोरमायनो सानबाय दा जों ओंखामखौ गुबैयै दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो
औ
दंफांजों लोगोसे जोंहा मोसौनि बा मोसौनि बिगुर खामाव बाहायनो गोनां जायो
औ बेखलायनोथियो
दा जोंहा मोसौनि बिगुरखौ बेवहाय मोननै रोखोमनि बानायना लानाय जायो जोङो जोंहा मोनसे गिबियावनो जोङो दिरुं खालामनानै लानांगोन आरो बेनि उनाव जोंहा मोनसे गुवार बाहागो जायखौनो बुङो जोङो जेरावहाय देंखो बोनो हानाय बा देंखो सोरजिनो हानाय बाहागो खालामनानै लानाय जायो
औ
दा जोंहाथ' खामा गोबां रोखोम गोबां रोखोमनि थायो आरो जोंहा खामनि देंखोआबो गोबां रोखोमनि जायो
औ औ
औ जोंहा दा ओं खामखौ मोजां बा गोबाव समहालागै थांहोनो थाखाय जोंहा मोजां बा गोबाव सम जोरनाय दंफांनि गोनांथि जायो नंगौना
औ औ औ
औ जोंहा बांसिनानो खामनि बा खामनि ओ दंफांखौ मा दंफां बाहायनाय जायायो बेनि सायाव मिथिना मिथिया
मोजाङै खोनायाखै
अ खोनायाखै ना नोंथाङा
औ
जोंहा ओ खामखौ बांसिनानो मा दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ मिथिगोना मिथिया होनना सोंदों आं नोंथांखौ
ओहो आं मिथिया।
औ मिथिया न'। जोंहाथ' बांसिन मा मा जोरनाय दंफां थायो बेखौ मिथिगौना
औ जेरै पमाफोराबो जोरो जानांगौ।
औ
ओ खोदोमनो गाम्बारि बिदि बेफोरखौबो जोरो होननानै इसे मि
औ औ नोंगौ जोंहा बांसिनानो जाय दंफाङा जोरो बै दंफांखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय जोंहा जोंहाथ' गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसा दंफां खोनानो मोनोना जेरैहाय सिसु
औ औ
जायफोरनि बिराद बेसेन गोसा।
औ नंगौ।
गोबां अखाबो हादों नोंथां।
औ जोंनिथिंबो हादो।
अखा हानायनि थाखाय गोबां उसुबिदाबो जाबाय। ओ नोंथांजों ओ दा बे समाव सावरायनो हायाब्लाबो गुबुन समाव सावरायनो नाजाफिननोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
दे
औ